हेलौ नोंग। थां
औ।
खोनादोंना आवाजखौ?
औ खोनादों नै
ओ बोरै दं नोंथां।
मोजांङैनो दं नै
अह
खबरफ्रा बोरै?
दानो।
अं सानजोफुनि ओ
दासान्दि मोजाङैनो दं। ओइ ए जाथ'वाखै संगासिनोसो।
सङा नामा नोंलाय। नोंथांङा। नंगौ नामा।
बिमाबो बिब'बो दङ ना बिनिखायनो संथ'वाखै।
ए बिदि जायो आरो ना खोथाया।
औ।
अबावथो जिरायना दं दालाय। गरमावलाय ए दंफां सिंङाव ना फांखायाव ना न' सिङाव दं।
न' सिङाव फांखा लगायनानै दं।
दंफांथिंफोर थानांगौ नोंथां। आरो जिरायनानै थान्दा जायोथ' आरो आंबा नै बाहेरावनो ओ होमबाबा हेमे बारहावाखौसो लागासिनो नै नोथां। थान्दा बार बारदोंं ना। मोजांथार जानानै दं माने। बिफांफ्राबो दा नै एसे बिलाइफ्रा गोलै आंबायना
उम
गययाबो बिबार बारहांबाय फिथाइ हानांनानै नै नोंथां एसे
बोसोर गोदानावसो बिलाइ खिलिनाय बिराद मोजां नुयोना बैसागु बोथोराव
ओ दा फिथाइफोर दंना एसे फिथाइफ्रानो थाइगाया थाइजौफोरनियाथ' फिथाइयानो होजोबो नै
बिलाइ गोरलै खिरिनायजों
ए
गोथां गोथां बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनाय मोजां बोसोर गोदानजों बैसागु बोथोरावबो रंजानायजों
बैसागुआवसो बिबार बारबाथाय सिखिरिफ्रा साय साय बिरनानै बिदै सोमनाय बिराद मोजां जायोना बे टाइमावसो
औ
दा बांद्राय नुथ'थाराखै सिखिरिफोरखौ नोंथां
उम
बांद्राराय नुनाय मोनाखै आं माने दा दहाय नुदोंमोन आं मासे ओरैजाय बिरबोदोंमोन माने आं थानायाव नोंथां
उम मासे मानैयालाय बिरखायो
ओं नै दा अखा हानानै दै लोमजोबबायना नोंथां बेयाव जिबौ गुदुंफोरावबो सेस दै हाबजोबबायना नोंथां
अ नोंथांमोनालाय सेन सानायनि ना मोनाखै नामा
दों एसे मोनदोंमोन नोंथां जानो आन्था
औ दाथ' सान्दुं लाय जों मोनथिगोन ना मानसिफोरा ना गुरसिगोन
गुरदोंआनोमोन नोंथां जोंखिजाय बुरजा बुरया
औ जोंहा जोंहाबो मैया बिराद बुरजा ना मोन्दों सेन सानानै दै लोमनाय जों ओरै बुखारलांनानै
उम मोनोथ आरो बिदि टाइमावनो मोनो नोंथां दै हाब
दुंबायना
औ अखा हानायजों बिराद हाग्रा बंग्रा रज'दोंना दा बेयाव बिराद जिबौ जिला ओंखारदों नोंथां जोंनिखैजाय नोंथांमोननिखै ओंखाराखै नामा? दहायबो मासे गिदिरथार जिबौ फैदोंमोन गोसोमसोममोन माने नोंथां। जिबोआ
बायो बे जिबौवा
जिबौआबो बांद्राय खारनो रोङाखैमोन माने एब्रेबायस थादोंमोन माने गिदिरथारमोन बे जिबौआ होहरबाय ओरैहाय
बिरि बालायाव हाग्रा जागोन ए
औ जिबौआबो बेलेग बेलेग दंथारो आरोना जिबआव गोरान गिसिन बिदिनो फिसा दं गिदिर थार दं गोसोमथार दं बिदिनो दं जिबुफ्राबो मेरला मेरला
बिस गोनां जिबौजों सौजाबाथ' डाइरेक्टै ए
थाखायो औ नोंथां बिदिनो जायोथ' आरो। नोंथांनिया एसे नांखादोंमोन आरो रायलायनाया नोंथांनिया एसे मोजां जायाखैमोन। एसे मोजाङै था खोनायाखै नोंथां नांथादोंमोन। दा नै ओंखारसिगोनसो लामा लामाफ्रावथ ओंखारोन दा नोंथां जिबौफोराबो एसे थानो जायगा मोनाखै नोंथां दा अखा हानानै नोंथांमोननि फुख्रिखौ बिलाव ओंखाराखै नामा नोंथां नोंथांमोनखैजाय एसे नोंथां नोंथांनिया आवाज फैयाखैमोन माने नोंथां। नोंथांनिखौ बांद्राय खोनानाय जायाखैमोन नोंथाङा बोरै दं नोंथां। नोंथांनिया आवाज फैयाखै नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव थानानै राय्लायनो हागोन माने नोंथां जेबो आवाजानो जाखांफैयाासै माने नोंथां। नोंथां बोरै जाखो नोंथां हेल' नोंथां नोंथांनिया जेबो आवाज फैयासै मोजां जायगायाव थानानै आवाज हरनो हागोन नोंथाङा माने। नोंथांनिया जेबोखौनो आवाज फैयासै ए हेल' नोंथां जोबोसै नै नोंनिया माथो जेबो आवज हरासै नोंथाङा बोरै माबोरै जागासिनो जिरायना दंना मानानै दं नोंथाङालाय नोंथाङा जिरायना दं।